खोनादों औ औ ।
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय ।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना फ्रि दंबा?
औ नोंथां सावरायजागोन बिदिबा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन?
औ नोंथाङो औ दाथ' दैज्लां बोथोर आबादनि सायावनो नोंथां जों एसे सावरायनांगौ कल खालामदोंमोन ।
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दै मा मा औ आबाद मावगासिनो एबा दा थ' ओरैनो माइ आबाद मावगासिनो थ' माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा आंनो?
औ नोंथां सावरायजागोन । ओ बुंनो थांबा जोंहा दैज्लां बोथोराव माने ओ बायदिसिना जोङो माइ आबादाव मावना लानायजों लोगोसे गोबां रोखोम मैगं थाइगंबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरोना ।
औ नंगौ नोंथां ।
औ ओ थिग बेबायदिनो जोंहा माने दैज्लां बोथोराव जोङो गिबियाव जोंहा माइ गायनो थाखाय खो थिया फोग्रिना लानाय जायो आरो ना ।
औ नंगौ ।
जेरै बेयाव खोथिया फोग्रोनायनि सिगांबो जोंहा जायखि जाया माइजलि बा बिदान बेफोरखौ जोङो थियारि खालामना लाग्रोनांगौ जायो आरो ना ।
औ औ ।
जेरैहाय जोङो माइयाबो जेरैहाय जोङो माइयाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ बेबादिनो रनजित बेफोरबायदि खरमा बेफोरदि जोसा माइब्रा गोबां रोखोमनि थायो आरो माने बिगोमाया जाय जेखौ मोजां मोनो माने बेफोरबायादि बिदि खौ जोङो लानानै खोथिया फोनाय जायो आरो ना ।
औ नंगौ ।
ओ ओ जोङो बेखौ जेब्ला जोङो खोथियाखौ फोनो फोनायनि सिगां जोंबा माइजलिखौ जोङो दैयाव हरसेबा हरनायनि थाखाय जोङो फाथ' बस थाफोराव सोनानै जोङो माने सोमनानै दोननांगौ जायो आरो ओ बेनि ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ मो बे माइखौ जोङो माइग्लिखौ जोङो हरनै बा हरनै हरसेबा हरनैनि गे सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै बा मोनसे लांदां जायगा फेनस्रोनानै बेखौ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइ फैदों जोङो बेखौ फेंखा बा खोजा बेरनो थाखाय दसेबा बेखौ दसे समनि थाखाय जोङो बेखौ सोम खोबहाबना दोननाय जायो आरो ना ।
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो जाया फोथाराव खोथिया फोगोन बा जों खुथियाफोरखौ दुब्लियावसो फैयो नालाय बेनिखायनो जोङो दुब्लियाव लांनानै जोङो ओ गोदो गोदायथमानो जोंहा हाल बा बेफोरबायदि मोसौ फोरजोंसो जोङो ओ एवनानै खोथियाफोरखौ फोनाय जायोमोन आरोना आथिखाल आथिखालावथ' जोंहा बुंनो थाङोबा दाथ बेफोरबादि ओ गोदो गोदायथ' जोंहा जाय आबाद मावो माने बेफोर साफ्रोमबोनि न'खरावनो माने जों मोसौ हालिफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो ना । ओ आथिखालाव जोङो बेफोरबादिखौ नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंहा माने आथिखालाव जों बांसिनै ट्रेक्टर बा बेफोर बादिजोंसो जोङो हाखौ एवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बेनि जोहै जोंहा दैज्लां बोथोरबाबो माने जोंहा गोबां सम खायफा समाव जों माने दैनि आंखाल जायोबा जोङो दैफोरखौ मोननो थाङा एबा नांगौ बिबांनि अखाखौबो हानायखौ मोना आरो ना खायफा समाव ओ बेबायदिब्लाबो जोंहा जेबो माने उसुबिदा बाबो माने जोंहा गोबां माने दैख'र बा बेफोरबादि दैमा दैसा फुख्रिफोरनिफ्राय जों माने दैखौ मेसिनफोरजों सारनानै बा माइफोरखौ गायनो हायो बा खोथियाफोरखौ फोनो हायो आरो ना ओ आ थिखालाव माने गोबां बेफोरबायाददि माइ गायनायफोराव गोबां रासायनारि हासार बा बेफोरबाददि इउरिया बेफोरखौ जों बाहायनानै बा एम्फौ जानो हायि बेफोरबादिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जों बेफोरनिफ्रायनो जों मोनसे खादा बा बेफोरबायदि मोनसे आइजेंआव ला जों माने फ्रि फ्रि ओ बेखौ फोनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बे खोथिया खोथियाखौ जोङो फोखांनायनि उनाव गोबां जोथोन लायोबा बेखौ बोरमा बा बे दाउसिन दाउलाफोरा जागोन बेफोरबायादिनि थाखायबो जों बेखौ बेरा बे फोनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेफोरबादिनो होननाय जायो थिग बेबायाददिनो जोङो बेयाव दैनि बा बेखौ ओ थाबनो मोजां जानायनि बा बेफोरबायदि मुलिफोरबो होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नांगौ नोंथां
ओ बेबादि खालामनो जायो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जाय दिनखालि जोङो माइ गायगोन बेखौ जोङो रुवानिफोर बा गोदो गोदायथ' जोंहा गोबां सावरि बादालि जायोमोन आरो ना
औ औ नंगौ थारैनो
खालाव आथिखालाव आथिखालाव जों माने बांसिनै बा ओ गोबां बिदि माइ गायग्रा रुवानिफोर लाबावो माने गोबां जोङो रांजोंसो बा रां हरनांगौ जायो आरो बेफोरो माने जोंनि ओ दा गोबां आथिखालाव माने सोलायनाय फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव खोथियाखौ माबादिहाय फोनाय जायो नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोन ना ।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर माइ आबाद खौनो मावगासिनो मानो होनोबा जोंनि गुबै जानाय आदारानो जाहैबाय जोंनिया ओंखाम नंङा होमबा । औ बिनि थाखायथ' जोङो माइ गायथारनांगोन । थिग बिब्दिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ गिबियावनो जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो माइ गायनो थाखाय बेनिखायनो जोङो ओ खोथानि थाखाय जोङो माइलिखौ नांग्रोगौ जोङो बै माइलिखौनो जोङो थांनाय बोसोराव जाय गायखांनाय माइ जाय माइआ बयनिसाय मोजां एबा गोगो जों बेखौ माइलिनि थाखाय दोनना लानाय जायो । नङाबा जोङो माइलिखौ गावनि न' नङाबाबो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो माइदि महरै जोङो बायनानै मोनो जों बैफोरनिफ्राय लाबोनानैबो जोङो खोथियाखौ फोनो हायो थिग बिब्दिनो जोङो माइ दैखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै जावस्रो सावस्रो लानानै जोङो मोजाङै ओ फाथो बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव हरसेबा हरैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननांगौ बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो एसे लामसु नांगौ जायखि जाया जोङो थालिर बिलाइ एबा जोङो थास' बिलाइ गेदेर गेदेर थास' बिलाइजों खोबना दोननांगौ जेब्लासिम बियो एसे एसे गाजायनाय फैगोन अब्लासिम जेब्ला बियो गाजायगोन अब्लाबो जों बेखौ खोथिया फो हानाय महराव फैयो। खोनादोंना नोंथाङा औ। जोंनो बेनि उनाव जोङो गिबियावनो जों गावनि खोथाथिलिखौ जोङो मोजाङै हेवना लानांगौ गोदोथ' बिदिनो आबादारिफोरा जोंनि आबै आबौमोननि समाव बांसिनानो जोंनिया मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दाथ' बिगियाननि जुग औ ज जोङो बांसिनखौनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय ट्रेक्टरजोंनो आलि दानाय बा ट्रेक्टरजोंनो गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै मानो होनबा दा समाव जोंहा समनिबो आंखाल समाव जोंहा दैनि आंखाल जायो। अखाया माबलाबा था फ हायो मालाबा उन हायो दैनि गो गोबाङावनो जोङो खरान एबा जोङो समाव जोङो दै बानाजों बुंफबनाय बिदि नुनो मोनो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो बै खोथा सोलिखौ मोजाङै हाब मोजाङै गल' गल' हाब्रुजाजासै जों टेक्स' जनो खेवना लानानै बेनि उनाव बेयाव जा एसे हायो हासार जेरै जोङो रासायनारि हासार इउरिया पटास फसफरास जों बैफोरखौबो होनो हायो। मानो होनबा दानि जुगावथ' जोङो रासायनारि हासारखौनो गोबां होनाय नुयो। नाथाय गोदोनि दिनावथ' गावनि न'आवनो। सिबियारि हासार जेरै गोबोर हासार बोरमा खि एबा जोङो जाबोर जाला गारनायनिफ्राय नि हासार जोङो बैफोरखौनो होयोमोन एबा होनाय नुयोमोन नङा हबा बेनि उनाव जोङो बै ओ माइलिखो जोङो खोथिया माइदिखौ जोङो जायखि जाया दुखलियोबा जोङो खादायाव लानानै जोङो सास्रो सास्रो फोनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला सासे सासे फैयोबासो जोङो खोथियाखौ मोजां जायो होननानै मिथियो आरो ना
औ औ।
बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोखांनानै बेयाव नांगौ जखानि दै होनानै मोजाङै आलिफोरखौ थेथेनानै जोङो लाखिना दोननाय जायो जाहाथे दैया जाखिनि नांगौ बेखिनिया थाबाय थायो बेनि उनाव जाहाथे बैयाव मसौ बोरमा फोर खोथिया दुब्लियाव गाग्लिफैनो हाथो होननानै एबा दाउसेन दाउलाफोरा बै फोनाय माइखौ जालांनाङाथो होननानै बेयाव बेरा दुंनाय जायो आरो ना जेरै नेटजों एबा जोङो गावनि न'नि औवाजोंनो जोङो बेराखौ दुमनो हायो आरो ना।
औ औ।
थिग बिब्दिनो जोङो बेराखौ दुंना दोनो बेनि उनाव जेब्ला नैजि। थामजि दिनसेनि उनाव बै खोथिया लावबोगोन अब्ला जों बेखौ माइ गायनो हानाय महराव जायो। बेनि उनाव जोङो माइ थिलिखौ बिदिनो दानि गोनोखो जुगनि ट्रेक्टरजोंनो जोंङो मोजाङै दुब्लिखौ बिदिनो खेबनै खेबथाम मावलागै जेब्लासिम बियो मोजाङै दैजों हाब्रुजों मोजाङै गेब्लेयो एबा गल' गल' जायो ।अब्ला जे खेवना लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो। बिब्दिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायसा गोदोथ' जोंहा सावरि जानायखौनो गोबां नुयोमोन एबा बयबो बदल गायलायोमोन नाथाय। दानि जुगावथ' रांनि आंखाल बयनोबो रांनि गोनांथि बेनिखायनो दानि जोंनि बर' आइजोफोरा बा जायखिजाया माइ गायग्रा आइजोफोरानो
फैसा एबा रां लानानै जोङो गायनायखौ नुयो। बेनिखायनो गामिनि आइजोफोरखौ लिंनानै आरो खोथिया फुग्राफोरखौबो लिंना खोथियाखौ फुना लानानै माइखौ गायनाय जायो ।
औ नोंथां औ अब्ला औ
बेनि उनाव माइखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माइखौ हाना लांगोन बै जायगायावनो बा नाराथिलियावनो जेरै मेसेंनि आबाद बेस सर, मथर, सबाय गोसे बैफोराव फुल कबि बान्दा कबि बैफोरो मुला बै आलु बैफोरखौबो गाय नाय जायो लोगोसेनो जोंना लाइ लाफायाथ' जोंना मेसें बोथोरनि आबाद नङा होनबा? औ जोङो बैफोरखौ गायनानैबो जोङो हाथाय बाजारफोराव एसेबाबो जोङो फालांगि महरै फाननानै जोङो एसेबाबो रांनि मदद मोनो लो गोसे जोङो बै बेसरनिफ्रायनो जोङो गाव न'आवनो जोङो थाव फेरेदनानै जानो हायो मानो होनब्ला दानि थावफोरा गो-गोबां भेजालि बैफोर खो जायोबो जोङो गोबां बेमार जायो । जेब्ला जों न' गावनो बेसरखौ गायना जों थाव फेरनानै लोङो अब्ला जोङो एसेबाबो बेमारनिफ्राय रैखा मोनो आरोना।
नोंथाङा बुंनाय बादि माने दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो आरो ना। ओ जेरैहाय पथल जिंखा बा बेफोरबा दिनो ओ लाव बेफोरखौ जोङो मावनाय जा मावनायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो आथिखालाव बे फोर बेफोर मावनायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि रासायनारि बा मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ गोदो गोदाय समावथ' जों बेफोरबायदि मावोमोन नोंथाङा बुंनो बादिनो मोसौ फोरनि खि बा गोबोरखि बोरमा खि जों बेफोरजोंसो बांसिनै जोंङो ओ आबाद मावनाय फोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना औ अब्ला माने बै गोदोनि दिनाव माने मैगं थाइगंफोराबो दा जेरैहाय जों बाजाराव बायनानै जायो बारासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनाय मैगं थाइगंफोरा माने खम समनि गेजेरावनोबा बेफोर सानसे बा सानसे बा सानसे साननैनि गेजेरफोरावनो माने ओ मैगं थाइगंफोरा सेवलांनो हमो आरोना आथिखालनि मैगं फोरा गोदो गोदायनि समावथ' माने गोबां माने हरनै बा सानथाम साननैयालागै बे बेफोरबायदि दोननानै मैगं थाइगंफोरखौ जानो हायोमोन बा बिसोरो जेबो जायामोन बा सेवामोन। जायनि जाहोनाव माने बैफोर गोदो गोदायनि दिनाव माने मैगं थाइगंफोराव बायदिसिना बेफोरबायदि ओ रासायनारि मुलिफोरा हाबनाय मोनामोन आरो ना। ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो दिनै आङो आबादनि रायलायनानै जा हागौ बेखौ आं फोरमायनो हाबाय आरो नोंथांनिफ्राय बा आंयो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय ला नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां।